अ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
अ आं नोंथांजों ओ ससियेल मिडियानि बागै दान्दिसे सम सावराय नो सानदोंमोन सावराय जागोनना?
औ औ सावरायजागोन
अ स ससियेल मिडिया ससियेल मिडिया होनब्लाथ' जों गासिबो बाहायखायो ससियेल मिडियानि बागै मिथिखायो ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों ओ गुबुन हारिजों लोगोसे गाव गावनि हारिनिबो माखासे जानाय-लोंनाय, गाननाय-जोमनाय मोसानाय मुसुरनाय बायदि हारिमुवारि आसार खान्थि बेफोर गासैखौबो मोन नुनो एबा मिथिनो मोनो
औ औ
आथिखालाव जों ससियेल मि मिडियानि गेजेरजोंनो गासै मोनथियै बाथ्राखौबो मोन थिनो हायो नुयि बाथ्राखौबो नुनो मोनो
औ
आथिखालाव गोबां सुबुं माहारियानो ससियेल मिडियाखौ बाहायो जेरै ओ फेसबुक इन्सटाग्राम वाटसाप बायदि बायदि गोबां ससियेल मिडियाजों लोबबा गोनां माखासे एप्सफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ
ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों मोजां मोजां एबा गाज्रि मोननैखौबो मोननो हायो दा ससियेल मिडियानि मोजां होनना बुङोबा जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों आथिखालाव रांबो खामायनो हायो
औ
जेरै ओ नोंनि ओ जा नख'रनि मावनाय दांनाय बा नोंनि जिउ खुंनायनि जा ओ जाथाय बेफोरफोरखौ जों भिडिअ खालामनानै बेफोरखौ आथिखालाव फेसबुक बा इन्सटाग्राम इउटुब बे बेफोरबायदिफोराव जोङो पस्ट खालामनानैबो बिनि गेजेरजों रां खामायनो हायो लोगोसे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो जेरै गुबुन हारिनि जा हारि मु बा बिसोरनि थांना थानाय जिउ राहा मावनाय दांनाय बिसोरनि धोरोम बिसोरनि रायज्लायनाय बेफोरनि बागै जों ससियेल मिडियायाव खोनानो मोनो एबा नुनो मोनो ओ दा ससियेल मि दियानि गेजेरजों जों बबेबा जाथाय जानाय एबा माबा मोनसे खामानि मावनाय बेफोरखौबो जों लोगो लोगोनो रोखा रोखायै ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनो
औ
बेनिखायनो ससियेल मिडिया होनबा जो जों बेखौ बाहायनो रोङोबा मोजां आरो बाहायनो रोङाबा गाज्रि दा नोंथाङा बे ससियेल मिडियानि बागै जानो हागौ आंनिफ्राय रोंगौथि दंसिनो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ औ नोंथाङा जि ससियेल मिडियानि बा गै बुंलांबाय बेफोर गासैबो नंगौ ओ नंगौ स सियेल मिडियाया जोंनो उम गोबां बिदिनो ओ गुबुनाव जानाय जाथायफोर बा जों मिथि खौरां बेफोरखौ जोङो मोनथिनो हायो। लोगोसे आरो जोङो ससियेल मिडियाजों। जों रांफोरखौबो खामायनो हायो आरो। ओ जों ससियेल मेडियाखौ बाहायोबोला। ओ बिदिनो जों गोबां गोजान गोजाननि जाथायफोर बा मिथि बाथ्राफोर बेफोर बेफोरखौ मिथिनो हायो आरो जों बेखौ ओ बाहायनायनि गेजेरजों जोङो ओ। मोजांखौबो मिथिनो हायो गाज्रिखौबो मिथिनो हायो। आरो जों बे खौ मोजाङै बाहायनो रोङोबोला ससियेल मिडियाया जोंनि थाखाय मोजां।
औ।
बेनो आरो।
औ। दा ससियेल मिडिया होमबा नों थां ससियेल मिडियानि गेजेरजोंथ' जों आथिखालाव सोलोंथाइ बा ओ। सोलोंनायनि बागैबो जों हायो। सोलोंनो हायो जेरै ससियेल मिडियाायाव जों आथिखालाव। माखासे फोरोंगिरि बा गोबां रोंगौ थि गोनां सुबुंफोरा। ससियेल मिडियाायाव गावनि रोंनाय माखासे ओ फरायसालिजों लोबबा गोनां माखासे आयदा बा सोमोनदो गोनां। फरायसालिनि माखासे फोरोंनायखौबो नुनो मोनो दा। बिनि गेजेरजों जों ससे सियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे। बे थ माखासे आनजाद बा माखासे टेस्टफोर बा माखासे। ओ थांना थानायाव माखासे जानाय आनजादफोरनि बागै। जों बेफोरनि सोमोन्दैबो बिनि माखासे रोंगौथिखौ होनायखौ ससियेल मिडियाायाव नुनो मोनो दा ससियेल मिडियायाव। याव बेफोरखौ जों सोलोंनानैबो रोंगौथिखौ लानो हायो। नङा होमब्ला नोंथां दा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो जों बेफोरखौ सोलोंथाइखौ लानानै जों गोरलैयैनो। सोलोंनो हायो दा ससे मिडियानि गेजेरजों जों जोंनि हारिमुनि। मा मोसानाय मुसुरनाय दामनाय- देनाय बेफोरखौबो जों भिडिय' खालामनानै बा रेकर्ड खालामनानै ससियेल मिडियायाव हगारनो हायो। दा नोंथाङा ससियेल मिडिया होननानै। बिनि बागै फंनैसो बिबुंथि होलांबाय दा बेयो नंगौ दा नोंथाङा आरो बे ससियेल मिडियानि बागै ओ ससियेल मिडियाायाव माबा एपफोर थायो बा। मा मा बिथिंफोरखौ जों ससे सियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनो जेरैबा। बबेबा हादरजों बबेबा गुबुन हादरजों लोगोसे दावहा जानाय बा सोलोंथाइ मोसानाय मुसुरनाय बेफोरखौ नुनो मोनो दा बेफोर। खौ नुनो मोननाय माखासे। एप्सफोर बाहायनाय बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ जे नोंथाङा दाबावैसो बुंलांबाय जे जोङो ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो गोबां बिदिनो सोलोंथाइफोरखौबो मोननो हायो नंगौ गौ बेबो मानोना जोङो जिफोरखौ जों मिथिया बे खौ जोङो बिदिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा जोङो सोलोंनो हायो सोलोंथाइफोरखौबो जोङो मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे जों गोबां मिनथियि कुइसनफोर गोसोआव जाखांनानै थायो नङा होनबा बेफोरखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओ बिदिनो मिथिनो हायो आरो जोङो बिदिनो गोबां बिदिनो दावबायारिफोर थायो नङा होमबा ओ माबे जायगाया दावबायनो थाखाय मोजां बेफोरखौबो जोङो ससे ससेल मिडियानि गेजेरजोंनो सार्च खालामनानै जोङो मिथिनो हायो नङा होमबा दाथ' गोबां बिदिनो दावबायारिफोरा दावबायनो थाङोब्लाबो बिदिनो ओ ससियेल मिडियायाव पस्ट होयो ओ गासै गावनि बिदिनो ओ थाबायनाय जायगा बा गावनि फट' बेफोरखौ ससियेल मिडियायाव एगारो बेफोरनि गेजेरजोंनो जोङो ओ मिनथिनोबो हायो आरो जायगा फोरनि सोमोनदैबो जोङो मिथिनो हायो माबे जायगाया ओ माबायदि बेखौ जोङो थाङालासेब्लाबो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जोङो नुनो मोननो नङा होमबा। औ बिदिनो ओ नों नोंथाङा बुंदोंमोन बिदिनो मा मा एप बेफोरनि बागै बांसिनानो जोङो बेफोरनि बागै मिथिनो मोननाय एप बुङोब्ला फेसबुक आरो इन्सटाग्राम इउटूउब ओ आरो बिदिनो वाटसाप बेफोरावबो जोङो मिथिनो हायो नङा होमबा
औ औ
ओ-औ आ ओ बिदिनो
औ
ओ जोङो माहाबाफोर थाङोब्लाबो ओ बुंनायसाय
ओ नोंथां दा जेनेबा नोंथाङा जा होनलांबाय बेफोर गासिबो सैथो ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों माखासे खासे दावबायनो थांनाय जायगा बा ओ माखासे दावबायारिफोरा दावबायहैनाय माखासे हम गावसोरनि जा मोनदांनाय बेफोर औ बेफोरखौ हगारनायनि गेजेरजों मिथिनो मोनो होनदों नोंथाङा दा बेफोर गासिबो सैथो
औ
बे फेसबुक इन्सटाग्राम बा इउटुब बेफोरनि गेजेरजोंनो जों दा नोंथां होनलांनाय बायदिनो दावबायनायनि बागै मिथिनो मोनो बेयो नंगौ जेनेबा जोङो जायगायावनो थानानैनो माखासे गोबां जायगा फोरनि बागै मिथिनो मोनो ससियेल मिडियानि
औ औ औ जों नुफेरि जायगाफोरखौबो ओ
नुफैरै जायगाफोरखौबो नुनो मोनो आरो
औ औ औ जों थाङालासेब्लाबो जोङो सो सेल मिडियानि गेजेरजों जोङो नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नंगौ नोंथां
औ
ससियेल मिडिया बेनिनो जों औ नोंथां ससियेल मिडिया दा ससियेल मिडिया होननानै बुङोब्ला जों बे मिथिखाबाय दा नोंथां बुंनाय बादिनो गासिबो नोंथां बुंनाया नंगौ दा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जों माखासे ओ गुबुन हारिनि जा थानाय बिसोरनि राव बिसोरखौबो जों बिसोरनि बागैबो जों खोनानो मोनो एबा नुनो मोनो
औ
फारसेथिङै साननानै नायोब्ला
औ
औ
इन्सटाग्राम फेसबुक बा गोबां नोंथाङा बुंलांबायना औ
औ औ
नोंथां बुंलांनाय बायदिनो दा बे इनस्ताग्राम बा फेसबुक बेफोर ओ खोनादों नोंथां
औ औ खोनादों बुंनायसाय औ औ खोनादों हेलौ खोनायाखै नामा?
औ खोनादों नोंथां दा नोंथांनि बुंनाय बायदि जों मासे एप फोरखौ बाहाय जेरै इन्सटाग्राम ववाटसप फेसबुक दा जोंनो मा माब्लाबा समाव जे गोनांथि जायो बहाबाफोर माबाफोर भिडिअ बा माबा मोनसे दुकुमेन्स लोबबा थानाय मोनसे एप जेरै वाटसाप दा जोंहा बे नांगौ जानायखौ मालाबा मोनब्रु बैसो समावबो बे ववाटसपनि गेजेरजों जों फट'खौबो हरलायनो हायो दा नोंथां नोंथांजों बे ससियेल मिडिया नि बागै रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों दा नोंथाङा बे ससियेल मिडियानि बागै बिबुंथि होलांबाय बिनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय दा आं अब्ला नोंथां जों दिनैनि बे ओ ससियेल मिडिया आयदा बे आयदाखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथां
औ दे
औ दे बिदिब्ला नोंथां साबायखर थाबाय
औ दे औ